औ नोंथां खोनादोंना
औ खान न
सानजौफि समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय जाबाय औ नोंथाङा जुदि फ्रि दङबा आं नोंथांजों नोंथाङा जुदि फ्रि दङबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन
औ नोंथां ओ सावरायजागोन दे नोंथां
आं बिदिब्ला जोङो ओ जोंनि बर'नि मोनसे आगोमा फोरबो बैसागु बे बैसागुनि आयदायाव आयदाखौ लानानैनो सावरायनो नामा नोंथां
अ नोंथां
ओ दा गिबियावनो ओ दा गिबियावनो आं नोंथांखौ ओ गिबि गिबिसि सिनावनो माने बैसागु बोथोर थोरनि बागै आङो एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो
औ हागोन नोंथां बो होनब्लाथाय ओ जोंहा गोदो गोदाय जों बैसागुखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिबोखायो आरो ना ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बैसागोआ जोंनि ओ बर'फोरनि जोबोद ओ बाव रंजालि फोरबो होननानै जोङो ओ बे बैसागुआव जोङो बैसागुखौ ओ मोसौ बैसागु गिबियाव फालिग्रोनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ मानस मानसिनि बैसागुखौ फालिनाय जायो जोङो मोसौ बैसागुआव मोसौ सौखौ थुखैनाय जायो जोंहा मोस सौखौ थुखैनाय थुखैनो थाखाय गोबां रोखोम रोखोमनि फिथाइ साम जेरैहाय थाराय दिग्लिलिथि बे बेफोरबायाददिनो फान्थाव बायनालाव गोबां रोखोमनि बेफोरबायदि फिथाइ सामथायखौ जोङो जाय दिनखालि मोसौ थुखैगोन बेनि सानसे सिगाङावनो जों बुथुमना लाखानाय जायो आरो ओ जेब्ला जोङो ओ जाय दिनखालिहाय मोसौ थुखैगोन जोङो बे दिनखालि जों माने फुङावनो सिखार नानै दुैगैसां लोबस्राै माने मोजाङै मान जोङो माने बेफोर फिथाइ सामथाय खौ मोजांयै सुनानै माने मोनसे आइजेंआव हाना लानाय जायो बेखौ जोङो औवानिबो आरं जिरनानै बे खौ जोङो माला आरि फोरबो सुनानै जोङो मोसौनि गलि बा ओ न'नि उखुम बा दरजा मोखां बेफोराव जोङो आलायनाबा थेबना दोननायखौ नुनो मोनो आरो बेखौ जोंहा ओ गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोङो बेखौ ओ मानिबोनाय बा बेफोरबादि नेमखान्थिया जोंहा दंखायो।
नंगौ-नं
अ' बेजों लोगो से फोथाराव लांनानै जोंहा दिगिलिटि बिलाइजों जोङो बुज्रावना लांनाय जायो बेजों जों मानो बुज्रावनाय जायो होनब्ला जोंहा गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो मोसौनावबो जोंहा अ' बेमार-आजार जायो हयथ' बे बेमार-आजारा बे जिनै दान बा बे बोसोराव जाया बेनि थाखाय जों मोसौखौ बेबादि फुननाय जायो आरो ओम बेबादि जों मोसौखौ देग्लिलिटि बिलाइजों बुना लांनाय जायो ओ बेजों लोगोसे जोंहा नाय समाव जोंहा गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जोङो जेरै बे ओ फिथाइ-सामथाइफोरखौ हाना लानाय बा फिस ओ बेफोर जेरै फान्थाव दिगिलिटि थारा बेफोर हाना लानायफोरखौ जोङो मोस-मोसौनि बिखुंङाव बा मोदोमफोराव ओ खुबैनानै बा बेबादि गारना होनानै जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर-बोसोर एरबाय था माने बेफोर खुगा मेथाइखौ खननाय जायो आरो। ओ बेफोर खुगा मेथाइ खौ जोंहा गोदो-गोदाय आजै-आजौ समनिफ्रायनो जों खनबोगासिनो दङ' आस आरो जोंहा दासिमहालागै बे खुगा मेथाइआ सोलिगासिनो दङ' आरो ओ औ बेजोंनो औ बेजों लोगोसे जोंहा बे ओ मोसौ थुखैखांनायनि उनावहाय जोङो मो सौनो फोथा फुननाय जायो फोथा गोसोम जिहेथु बेखौ जोङो साराय बा खान्था बेफोरनि हांगारफोरखौ हल'नानै जोङो ओ औवा नि ओ मोनथाम बेफोरबादि बिबार महरनि खालामनानै खावथाम खालामनानै बेखौ जोङो फोथा थुनाय जायो आरो ना बेखौ फोथा थुनानै जों फाख्रा खालामनाय जायो बेखौ जोङो मानो फुननाय जायो होमब्ला जोंहा गोदो-गोदाय समाव माने आजै-आजौमोननि समावहाय जोङो माने मोसौ-मोसौफोरखौ होना हरबा अरनबारि एबा हाग्राबारि फोराव जेन मोसा लख्राफोरा जानो हाया बिनि थाखाय जोंङो बेफोरबायाददि थुना होनाय जायो आरो ना?
ओ बेजों ओ बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ बे सानखालि माने मोसौ थुखैखालि जोङो उदाङैनो हगारस्राना होनाय जायो ओ बेजों लोगोसे जोंहा मोसौखौ ओ मोसौनि फागा बा दिरुंखौ जोङो ओ इखालि बा मोसौ थुखैखालि गारनानै जों गोदानै सोलायना होनाय जायो आरो ना ओ बेजों लोगोसे जोहा बे मो सौ थुखैनाय सानखालिनो जोंङो जानाय जायो जेरैहाय जोंहा गोखा-गोखै बुङोब्ला ओ मिथिंगायाव मोननाय सेजौ स्नि टा मैगंफोरखौ जोङो जानाय जायो आरो ना जेरै ओ खुंखा दिंखिया जारि माने फस्ला गासैबो मिथिंगायाव मोननाय गासैबो गोखा-गोखै मिथिंगायाव बुथुमनानै जोङो ओ जायो आरो जेरैहाय जोंहा बेखौहाय गोदो-गोयनिफ्रायनो फोथायनाय दंखायो जे जोंनि देहा सोलेर बा बेफोरबादि ओ जोंनि देहायाव बेमार-आजारफोरा साग्लोबा। जेन सोमजिया बेनि थाखाय माने जोंहा गोदो-गोदाय समनिफ्रायनो जानाय जायो आरो ना? आरो बेजों लोगोसे जोंहा मान औ मानसिनि बैसागुआ जोंहा उम ओ स्नि सान बा बेखौ हाप्थासे लानाय जायो आरो बे हप्तासे लानायाव जोंहा बेजों लोगोसे
बैसागोनिथि खालाराव जों मानसिनि बैसागु जोंनि गामिनि आइजो बिमा बिफानि अनगाबो माने गासैखौबो खुलुमनाय जायो। बेजों लोगोसे जों उन्दैफोरनो अननाय बा बेफोरबायदि होनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां'। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बा नों नोंथांमोननि ओनसोलथिं बैसागु बा बेफोरबादि मोसौ थुखै नाय मोसौ फोरखौ माबाददिहाय थुखैयो बा बेबाददिनो बैसागोखौ माबादि फालि एसे फोरमायनो हागोन ना? नोंथाङा।
औ नंगौ हागोन नोंथाङा आंनि फोरमायलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि माने मोसौ थुखोननाय जि फोरबो बेखौ फालिनाय जायो। जेरै आङो नोंथांनि जि बिबुंथि नोंथांनि बिबुंथि खोनासंनानै माने जोंनि ओनसोल ओनसोलनि जिबायदिहै जोंहा मोसौ थुखैनायनि फोरबो बेफोर गासैबो नोंथांनिजोंनो एखे गोरोबफ्लेनाय होननानै आं बुंनांगोन आरो नोंथां दा
औ।
जोंहा जिहेथु बैसागु होनना बुङोब्ला जोंनि माने बर' हारिनि मोनसे आमायथु बायदि मोनसे फोरबो जाय फोरबोखौ माने जोङो दिनैसिम माने जायफोरबोनि अनगा जों दिनैसिम माने जाय फोरबोखौ एरायनानै थानो हायाखै एबा बेबायदि बा बैसागु फोरबोखौ जों माने गोदो गोदाय आबैनि समनिफ्रायनो जों गाजा गोमजा रंजा खुसिनि गेजेरजों दिनैसम फालिबोगासिनो दङ आरो बे समाव आं बेखौबो बुंनांगोन बैसागो बोथोरा खालि जोंनि बे रंजानायनि बेल' मोनसे फोरबो नङा बेयो जोंनि मोनसे गोरोबलायनाय अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बेनिबो मोनसे फोरबो होनना बुंनांगोन। मानो होनना बुङोब्ला जेरोखोम नोंथाङा आगोलाव बुंलांनाय बायदिनो जोङो बैसागोनि नै खालारनि बैसागोनि स्नि खालाारसिम जिहेथु जोङो गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन गथ' माने गथ' गथाय गासिबो रंजा खुसिय न'खर न'खर जों मान बैसो बैसागो मागिनाय एबा बैसागो मागिनो थाङो एबा बैसागो मोसानो थाङो। बै म बैसागो मो नो थांनायाव जों जोंनि बर' हारिनिनो आगोमा दामजु जेरैहाय खाम जथा सिफुं सेरजा बेफोरखौ लानानै जों मोसायो एबा रंजायो आरो नङा होमबा नोंथां? दा बिदि बिदि रंजानाय समाव बिदि रंजानाय समाव जाय न'खराव जोङो रंजागोन बे न'खरनि गेदेरफोरखौ जोङो खुलुम गोन मान होबोगोन आरो उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिबोगोन बेबायदिनो रंजा मोसाफैनायनि उनाव बेनो बे न'खराव जों गासैबो मोसाखावरि एबा रंजानो थांग्रा बिथांमोननो माने मायफा मोनसे मान दान बेबायदि हरो आरो नङा होमबा नोंथां? बेबायदि मान दानखौ जोङो गासै मान दानखौ जोङो गासिबो ज' खालामनानै माने जि जेब्लानखि जोंनि बैसागो फोरबोनि रं जानाय एबा मोसानाया जोब्बाय अब्ला जोङो मा खालामो गामियावनो मोनसे आ प्रग्राम खालामो एबा खाना जायो आरो दा खाना जायो थिग बेबायदिनो जोङो बैसागो फोरबोखौ खुंलांनाय जायो आरो दा बुंनो थाङोब्ला आंदि ओ आगोलाव एसे आगोलाव बुंबाय जेनेबा बियो मोनसे गोरोबलायनायनिबो फोरबो होननानै बे गोरोबलायनायखौ आङो बे बिथिङाव बुंनो थांदों जेनेबा जोङो बैसागो बोथोराव गासिबो माने आ गासिबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बेयाव माने रंजानो मोसानो ओंखारो बिदि रंजानो मोसानो ओंखारनायाव माने जोंनि गामि ओनसोलफोराव जुदि सोरखौबा गाज्रि मोनखुमानाय रायखुमानाय नांज्लायलायनाय बोरादुलायनाय बेबायदि जुदि थायोब्ला आरो गामि ओनसोलावथ' बेबायदि साफा सानैया थाखागोन नङा होमबा सोरजोंबा मानेनाय एनि जानाय सोरखौबा रायखुमानाय बुंखुमानाय सोरजोंबा माने गाज्रि गाज्रि जानानै थानाय बेबायदि गामि ओनसोलाव थायो दा बेबायदि जाना थायोब्लाबो जों बैसागो ओनसोलाव माने खौसेयै ज'यै मोसानायावनो रंजानायावनो माने बैफोरखौ माने जों बावगारलाङो आरो बावगारलांनानै जोङो माने गोदानै माने अनलायनाय एबा मोजां मोनलायनाय मोनसे गोसोआव सानखांथि फैयो आरो दा बेनि खायनो आं बुंदों जे बे जोंनि रंजानायनिल' फोरबो नङा बेयो जोंनि गोरोबलायनायनि अनलायनायनिबो मोनसे फोरबो आरो हबा नोंथां दा जेरैहाय जोङो बे बैसागो फोरबोनि गेजेरजोंनो जोङो जोंनि हारिनि हारिमुखौ जेरै दिन्थिफुंनो हायो लोगोसेनो जोंनि हारिनि हारिमुनि जिखिनि हामग्रा आगु बे बेफोरखौबो जों दि खुंनाय जायो जेरैहाय खाम, जथा, सिफुं, सेरजा लानानै नै खाम खाम जथानि रिंखांनाय देंखोजों जों हायलालाय हुइलालाय मोसायो जेरैहाय आ जोंनि बर' हारिनि आइजो बिथांमोनाबो माने आर'नाइ फालि लानानै दख'ना गोमो गाननानै गस्ला गुफुर गानना बेबायदिनो बागुरुम्बा मोसायो आरो जोंनि हौवा मानसिफोराबो गिन्दि ग स्ला गारना आर'नाइ गारनानै एसे समायना रमायना मोसायो आरो जों नङा होमबा नोंथां आङो दा आं दा बे समाव बेखौसो बुंबावनो नागिरदों जे दिनैनि समाव बा आथिखालनि समाव नाथाय बैसागो बोथोरखौ बेबायदि खाम जथा सिफुं सेरजा बे जायखिजाया जोंनि बर'नि दामजुफोरखौ खौ लानानै मोसाया लाबासिनो जोङो खायसे खायसे नुनो मोनो मा इलकट्रनिक दामग्रा जेरैहाय देक टेप उफार दिजे बायदिसिना दामग्रा आगुफोरखौ जोङो माने लानानै मो सानायखौ नुनो मोनो नाथाय ओ बेबायदि मोसायोब्ला बियो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे खहा गोनां होननानै बुंनांगोन आरो नो नङा होमबा जेरैहाय जोङो जुदि बेबायदि दा इलेक्ट्रनिक इलेक्ट्रनिक दामजुफोरखौ दामनानै जुदि मोसायोब्ला हयथ' उनावहाय जोंनि बे बैदि जोंनि आ हारिनि जि दामग्रा आगजु जेनेबा आं आगोलाव बुंलांनाय बायदि खाम ज थां, खाम, सिफुं, सेरजा बेफोरखौ लानानै माने मोसानो एबा बैसागो बोथोराव रंजानो जोङो माने बावलांनाय बायदि जागोन आरो बेखायनो ओ जोङो माने ओ मोनथिनाय समाव एबा हानाय समाव जोङो खायसे बेबायदि बैसागो बोथोरफोराव जुदि खाम, जथा, सिफुं सेरजानि अनगा बेलेग जुदि इलेक्ट्रनिक दामजु लानानै जुदि मोसानो ओंखारोब्ला जों हयथ' बेखौ माने एसे बादा होनाय एबा एसे बुजायनाया मोजां होननानै आं सानो आरो नोंथां नङा होमबा दा आथिखालाव नोंथाङा आं बुंनो औ औ दा आथिखालाव आं बुंनाय बायदिनो नोंथाङाबो बेबायदि इलेक्ट्रनिक्स दामग्रा आगजु लानानै बेबायदि मोसानायफोरखौ नुदों नामा एसे फोरमायनोागोन नामा
थाङोब्ला माने ओ गोदो गोदायथ' जोङो बांसिन बर'नि दोरोङारि दामजु देग्रा नङा होमबा जेरै खाम, सिफुं, जथा, सेरजा जा माने बेफोरखौ लानानै जोङो बा गासैखौबो बि बेबादि लानानै रंजानाय खौ नुनो मोनोमोन आरोना ओ आथिखालाव आथिखालावथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोबां नोंथाङा बुंनाय बाद नो इलेक्ट्र बुंदों जेनेब बेबायदिनो बक्स रेकर्डिं एडिय' मबाइल फननि गेजेरजों माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलफ्रावहाय माने गोबां मोन मोफैनाय बा रंजा फैनायखौ बेफोरबायाददि बैसागुखौ माने बेफोरबायाददि दामनायजों मोसानायखौ खौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरोना बुंनो थाङोब्ला माने बिब दामजु देग्रा लाना मोसानायफोरा माने ओ बेबादि ओ बेबायदि बर'नि दोरोङा मबाफोरखौ बेदि ओ गोमालां हमनाय बायदि जायो अब्ला माने खायफा सुबुंफोरखौ खायफा खायफा सुबुं बेबायदि लानानै मोसा फैनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना बेफोरबो बैसागोनि बा गोदोनि बैसागो बा दा